हेल' औ नोंथां
ओ मा खालामदों नोंथां
दङ नै ओरैनो जिरायनानै गरम बोथोरनि दंफां साययाव जिरायनानै दं जिरायनानै नै मबाइल नायगासिनो दङ
अ ओंखाम जाबायना जायाखै?
ओ ओंखामलाय जाखांबाय नोंथां ओमफ्राय नोंथाङालाय जाबाय नामा?
औ जाबाय नोंथां दानिसो जाबाय आंबो ओइ दिनै माबा आलु भाजा ओमफ्राय दालिमोन गैया
औ जोंनाबो दालिजों आलुजों ओमफ्राय आलु बा बाथोन बिनिफ्राय पटल फ्राइमोन बिदिब्ला नोंथाङा कल हरनायनि माबाफोर जाहोन दंमोन नामा?
औ नोंथां आङ मोनसे माबा नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंमोन
मा सोंनोबा नागिरदोंमोन नोंथाङा नों
उम नोंथाङा ओरैनो र नोंथाङा ओरैनो थानाय समाव एबा मा मा खालामनानै मोजां मोनो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा एसे
ओ ओरैनो थानाय समाव खालामना मोन ओ मोननाय होमबाथ' बांसिन मानसियानो उन्दुना थानानै मोजां मोनो आरो उदाङै उदाङै बेरायनो मोजां मोनो बेबायदिनो जिरायना थानो मोजां मोनो थिग बे बादिनो आंबो ओ उन्दु उन्दु मबाइल नायनो मोजां मोनो। बिनिफ्राय दंफां सायाव जिरायनानै गान दामनानै खोनासंबाय थानो मोजां मोनो बिनिफ्राय मबाइलाव बायदिसिना पिकचार नायनो मोजां मोनो। बिनिफ्राय आजिखालिथ' गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो आंबो गोजान गोजान जायगायाव
उम
नो आं दिनखौ हगार हरो बेनो बेफोरजों एबा मोनाबिलियाव लायनाय बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो आरो बेफोरबायदि बिमा बिफाफोरनि खामानियाव हेफाजाब हो बेबायदिनो माब्लाबाफोर गावनि जानाय लुबैनाय ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो बेबायदिनो आरो गोबां मावना थानायाव थानाय जायो आरो नोंथां ओरैनो थानाय समावबाबो बेबायदिनो नोंथाङा माबायदि खालामनानै मोजां मोनो ओरैनो थानाय समाव?
औ नोंथां थिग बेबायादिनो आंबो नोंथाङ बुंनाय बायदिनो
औ समै नोंथां
नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बेबायदिनो उम ओरैनो थानाय समाव मबाइल नायनानै मोजां मोनो। बेनि अनगायैबो आङो माखासे खामानि न'नि खामानिफोरखौ मावो बिदिनो संनाय नायावबो आङो आइ बिमाखौ एसे हेल्प खालामो आरो लोगोसे बेबादिनो जायगा बेरायनानै मोजां मोनो गोजान गोजान जायगायाव बिदिनो बिसोरनि मा होनगोन कालसारफोरखौ नायनानै मोजां मोनो। औ। हेल' औ बुंलाय।
गोजान गोजान जायगायाव बेरायनानै मोजां नोंथाङा मा मोनसे गोजान जायगायाव थांनानै मोजां मोजां मोनखो आरो मा मोनसे जायगायाव बेरायनो मोनखो बिनि जायगायाव नोंथाङा।
उ आंथ'
दा हेलौ बिदिनो नोंथाङा शिलंफोराव बेरायफेरबायना? हेलौ